औ खोनादोंना नों
औ नोंथां खोनादों
औ अब्ला नों नोंथाङा बुंदो दे जोङो मानि सायाव राय्लायनाय दिनै मा आयदानि सायाव
औ ओ जिब जुनार फिसिनायनि सायावनो सावरायनोसै नामा
औ औ जागोन हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ खोनाया खोनाया जाब्रबदोंमोन दासो औ
ओ जिब जुनार फिसिनायनि सायावनो सावरायनोसै
औ औ अब्ला ओ
जोंथ'न गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौहाय फिसियो बे फिसिनायनि थांखियाबो आलदा आलदा जायो
औ औ
खौ न' नेनो थाखाय खायसेखौ जानो थाखाय आरो खायसेखौ बेफार फालांगिनि थाखाय आरो खायसेखौ खामानिनि थाखायबो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओ गिबियावनो खामानि नि थाखाय फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनोसै
औ
खामानिनि थाखाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोसौखौहाय फिसिबोदों बेजों लोगोसे आरोबाव सैमा
औ
मावजि बेखौबो जोङो खामानिनि थाखाय बाहायबोदों ओ बा फिसिबोदों मोसौखौ मा रैहाय खामानियाव बाहायो होनानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो मोसौखौ जोङो आबाद मावनायाव हालेवनो थाखाय बाहायनाय जायो
औ
बेनिफ्राय सैमा मावजिखौ होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि न'खौहाय नेनो थाखाय ओ फि सिनाय जायो आरो ओ माब्लाबा समाव जोंनि न'खराव मिथि मोनै सिनाय मोनै मानसिफोर फैयो आरो माखासे बिस जिब जुनारफोरा हाग्रानिफ्राय मानबाय फैयो अब्ला नैबे सैमा मावजिया सोंनानैहाय बिसोरखौहाय ओ एसे सिगि सग' खालामो आरो बेनिफ्राय न'खरनि मानसिखौ एसे रैखाथि होनायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो नैबे सैमा मावजिखौहाय ओ जोंनि न'खराव फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
ओ दा बेबायदिनो जानायनि होननानै बुङोब्ला दाउ अमा बेखौहाय बुंनो हायो दाउ अमाखौहाय आला सि दुमसि फैयोब्ला ओ बुथारनानै जाहोयो ओ आलासि सोङो बेनिफ्राय रायजोनि बायदिसिना ओ फोरबो फालिथायफोर जायो बा माखासे खुंथाइफोर जायो बेफोरावहाय राइजोयैनो जानाय लोंनाय खालामो ब्ला बैफोरखौ जानाय लोंनायाव बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा बेबाय दिनो नोंथाङा ओ बेफोरनि सोमन्दै एसे फोरमायदो
औ औ जागोन नोंथां नोंथाङाथ' जेनेबा मोसौनि बागै होनबाय ओ जे बेखौ जोङो खामानिनि थाखाय बाहायो ओ हालेवनाय बा आबाद मावनायाव जोङो मोसौखौ बाहायनाय नुयो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ जोङो गाइखेरनि थाखायबो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो जेनेबा सुबुंफोर बा जोंनि बर' ओ बर' सुबुंफोरा बांसिनानो मोसौनि गाइखेर। खौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो मोसौनि गाइखेर बा। बोरमानि गाइखेर बा मैसोनि गाइखेर। बे मोनथामखौ जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो आरो दा। बिनि थाखाय जोङो मोसौ बा बोरमा बा। मैसो बे मोनथाम जुनार बाजि बे मोनथाम जिबखौ जोङो फिसिनाय। खौ नुनो मोनो जेनेबा आङो। बुंनोसै आरो जे मोसौखौ माबोरै जोङो फिसियो बा माबोरै जोङो जोथोन लायो। यो जोङो बिसोरो। आबाद बा जा लोङो गाइखेरनि थाखाय जों बिसोरखौ। माबोरै जोथोन लायो बेखौ एसे बुंनो सानदों। जेनेबा जोङो मो औ मोसौ। खौ गिबियावनो न'आव दोननायबोला जोङो मोसौनि थाखाय मोनसे गलि न'। होननाय बे न'खौ लुना होनाय जायो बेयावनो जोङो मो। मोसौखौ दोनो मोसौखौ खायो आरो। मोसौखौ जोङो बिसोरनोबो आदार जाहोनो थाखाय जोङो माने फुङावनो। सिखारनानै जेनेबा गामियाव । गामिनि सेंग्रा बा गामिनि बोराय बा न'ख। फोरनि न'नि बोराइ बा न'नि सेंग्रा बा जुदि। बे न'खरावहाय सोरबा लावखार द दो दङब्ला आर ना बिसोरखौ। बिसोर बिसोरो बे मोसौखौ। फुं जाब्लानो सान ओंखारब्लानो बिसोरो ओह दुब्लि बारियाव। होलाङो आरो बे दुब्लियाव बिसोरनि थाखाय। मोजां गांसो थाग्रा जायगा नागिरनानै बिसोरखौ जोङो। खानानै गारबोयोबा खुन्थियायाव खुन्थियाजों दोना खुन्थिया दोनानै गारबोयो आरो बे खुन्थियायाव जेनेबा दिरुं थाबाय। दिरुङा बिसोरनि गोदोनायाव खानाय थायो आरो। दा बेजोंहाय बिसोरखौ। ओ गारबोनाय जायो आरो फोथाराव ओमफ्राय। बेनिफ्राय सानसु सानसुथिराव बिदिनो सानजौफु जाबा। ओंखाम जाखांनानै बा बे। समाव बे मोसौखौ एसे ओ। मोसौ माबानो आरोना बिसोरनि जायगाखौ मोखौव मोसौ दोस्लायनो होनो आरो बेखौ। जेनेबा जोङो मोसौफोरनि बे गांसो जानायनि जायगाखौ जों सोलायना होयो आरो मानोना जों बिसोरखौ दुरुंजों खाना गारबोयो नालाय दा बिसोरो बै मोनसे जायगायावनो गांसो जाबाय थाबा बिनि गांसोआबो खमायलाङो । बेनिखायनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव बिसोरखौ लांनानै बे जायगायाव आरो खुन्थियाजों जोङो जेनेबा दोनानै फैफिनो आरो दा बेलासि सम जाब्ला, सान हाबनाय जाब्ला बिसोरखौ जोङो लायनानै बिदिनो गलियाव खाफैयो। दा फुं जाब्लाथाय बे मोसौनि मोसौनि खि एबा मोसौनि गोबोरखि बेखौ जोङो गलिनिफ्राय साफा खालामनानै मोनसे हाख'र जावनानै दोननाय थायो बे गलिनि बायजोआवनो बेयाव जोङो बे गोबोरखिखौ गाहरनाय जायो। जोंनि बे आबाद मावनायावबो बे गोबोरखियानो हासार महर लायो आरो बे हासारखौनो जोङो आबाद मावनायाव जोंनि आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय बे हासारखौ बाहायनाय जायो आरो। दा बोरमाखौबो जोङो बि दिनो बोरमाखौबो बिदिनो जोङो खायो बे गलि बायदियावनो दोनो बिसोरखौबो । ओमफ्राय बिदिनो बिसोरखौ थो दुब्लि बारियाव बारा खाहैनाय जाया नालाय एखमबा जों नुयो बिसोरखौ जोंङो लामा सेरावनो खानानै दोनो । लामानि जे लामाजों बारा गारि मथर थांङाब्ला मा बारा मानसि थाबाया बे लामानि सेरावनो जोंङो बिसोरखौ खाना दोनो । आम बिदिनो मैसोआबो मोसौखौ जों जेरै खालामो बिदिनो नाथाय मैसोफ्रा एसे ओ बांसिनखौनो जों नुनो मोनो जे जाय गामियाव दैमा खाथि बा बिदिनो बिलोफोर खाथि थायोब्ला बे मैसोफोरा बिदिनो गो जोमनो मोजां मोनो आरो बे दैयाव बेनो आम ओमफ्राय नोंथांङा बिदिनो
ओहो दाउ बा अमा फि माबोरै फिसियो बिनि बागै एसे फोरमायदो
औ ओ नों नोंथांङा मोसौ एबा बोरमा फिसिनायनि बागै मोजांङै नो थख' थख'यै फोरमायलांबाय दा आंङो दाउ आरो अमानि बागै एसे फोरमायनोसै
औ औ
जोंङोहाय दाउ आरो अमाखौहाय जोंनि हाग्रानि एसे साखाथियावनो खालामनानै फिसिनाय जायो आरो ओ बे दाउ अमा दोनग्रा नखौहाय गग्रा होननानै बुंनाय जायो ।
औ ।
खौहाय ओ औवाजोंहाय बेरा दुमनानै । बानायनाय जायो ओ आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोननाय जायोसै बेखौहाय एसे बैस सां बायदि बानायनानै दोनो नैबे नखौहाय जाहाथे दाउफोरा । हा गुसुआव खस्थ मोना लासेनो बेमार जाया लाबा फारसेनो गोबाव सम थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय नैबे राहाखौ खालामनायखौ । आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै आरो । ओ बेनिफ्राय अम औ औ नंङाब्लाथ माब्लाबा अखा हायोब्ला नैबे दैया लोमसावनानै बिसोरखौ ओ खहा गोनांबो खालामनो हागौ थानाय जायगाखौ लेथ थ्रा खालामनानै होयो थिग बेबायदिनो । अमानि थाग्रानि थाखायबो आथिखालाव बे अमा थाग्राखौहाय सिमेन्ट बाला अन्थाइ जों मि मिक्स खालामनानै फाक्का खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायोसै । बुंनो थांङोब्लाथ आथिखालाव । जोंनि सरखाराबो बेखौ नोजोर होनायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला नैबे अमायाबो जोंनि ओ फालांगिनि मोन आयदा बायदि दा बेखौ फालांगि खालामनो हायोबा जोंहा रांखावरियाव गोबां मदद मोनो बिनिखायनो ओ माखासे रां खावरि होनानै अमा फिसिनायनि राहा लामा होदों आरो बेनो थानो थाखाय ओ न बानायनो एबा गग्रा बानायनो थाखाय ओ रांखावरिनि मदद होनाय । खौबो जोंङो नुनाय जादों आरो दा बे मददजोंनो माखासे फाखानि अमा गन्द्रा बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायोसै
औ
बेफोरबायदि फालांगि खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोर मोजां ओ न'खरनि रांखावरि खावरियावहाय गोबां मदद मोनो
औ औ बिदिनो आरो ना ओ जिब जुनार फिसिनायाबो मोनसे फालांगिनि थाखाय । ओ माने जानायनि जेनेबा जानायनि अनगायैबो फालांगिनि थाखायबो गोबां माने हेफाजाब खालामो आरो न'खरनि रांखावरिफोरनि था बेलायाव बिसोरहा जोबोद हेफाजाब होयो नोंगौ औ
उम बेबायदिनो ओं
औ औ बेबायदिनो नुनो मोनो आरो जोङो बिदिनो गोबां जिब जुनार फि फिसिनाय जा जोंहा जेनेबा ना नाखौबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो । फुख्रि बानायनाय जायो नानि थाखायबो औ औ औ
ओ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बहायनो दोन्थ'नोसै
औ औ जागोन नोंथां औ दे ।